नोंथां खोनादोंना?
खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला जोङो एम्फौ फिसिनायनि बागै सावरायनो होननानै सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होग्रोदो।
औ दा एम्फौ फिनाय होननानै बुङोबा जोंनि बर' हारिनि गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे सोलिबोनाय बे मोनसे कालसारफोरखोनो
औ औ हारिमुखौनो बुंनो हागोन।
औ हारिमुखौनो बुंनो हागोन औ ओ गोदोनिफ्रायनो जोङो उन्दैनिफ्रायनो नुबो
दों आरो औ औ औ नुबोदों।
औ दा बिनि बागैनो नोंथाङा फोरमायना हो होदो दे। मारै फिसियो एम्फौखौ
जों माने एम्फौ फिसिनो थाखाय फार्स्ट गिबियावनो माने बे सिखिरि बे सिखिरिनिफ्राय जोङो बिदै ओ जायोना बे सिखिरिखौ हमना दोननानैहाय जियाव माने बाहोना दोननाय जायो आरोना जो जोला सिखिरि मानै
औ
बेखौ माने आबै आबौमोना सिनायो आरो माबादि सिकिरिनिफ्राय जायो बेखौ आंबो एसेबां मानिे आंनावबो रोंगौथि गैया। थेब्लाबो जा रोंगौ आं बेखौ फोरमायनो होननानै सानदों बे सिकिरिनिफ्रायदि जि बिदै ओंखारबाय बे बिदैनिफ्रायनो माने एम्फौ लाथाया जायो आरो बे बिदै ओमफ्राय जेब्ला फिसा फिसा एम्फौ ओंखारबोजेनो अब्ला जोङो इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ जोङो होना दोननांगौ अब्लानिया बिसोरो जानानै सान फा एबा सानफा देरबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो जेब्लानो देरगोन अब्लानो जोङो बे इन्दि बिलाइखौ जोङो गोराखौ होनो हाबाय। ओ गिबि समावहाय माने गोरलै इनदि बिलाइजों जोङो ओ फिसिनो हायो बा खारुं बिलाइजों जोङो बे एम्फौ लाथाखौ फिसिनो हायो आरो। बिनि उनाव जोङो जेब्ला सानफा एफा देरबोबाय थागोन अब्लानो जोंना बे इन्दि बिलाइयाव जोङो गोराखौहाय गिदिरखौहाय जोङो होनो हायो आरो बिदिनो जों मास मोनसे नि गेजेरावहाय बे एमफौ लाथाखौ जोङो फोमोननो हायो। माने जेब्ला एम्फौआ देरबोबाय थायो देरै देरै देरनानै जेब्ला बे फिथोब थोबनो सम जाबाय अब्ला बियो बेराबा इन्जुरफोराव मानला बायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जेब्ला जों ओ आबै आबौ बा आइ आफामोना फिसिदोंमोन बेखौ जों नुनो मोनदों आरो अब्लानिया जोङो मा खालामो फिथोब थोबनो थाखाय जोङो बिसोरनो जायगा होनाय जायो नङा होनबा नोंथां? औ जायगा हि साबै जोङो बिसोरनो मा होनाय जायो लाइ गोरानखौ जोङो लाइ थालिर दंफांनिफ्राय लाइ गोरान खौ जोङो दाननानैहाय माने मा होनो बेखौ ओरै एसे ओ जाम्बुर बुर खालामनानै माने मेरायनानै बेखौ थखा खालामनानै होनाय जायो बेयावनो बिसोरो सिथाबनानै बा बानानै फिथोब थोबो नङा होमबा नोंथां? नुदोंना बेबायदि होनायखौ औ बेबायदि औ बेबायदि थोबखांनायनि उनावहाय बिसोरखौ जोङो जेब्ला बे फिथोबनिफ्राय दिहुननो जागोन अब्ला जोङो बिसोरखौ माने बख'नो हायो आरो बेखौ एसे नायहोलां बख'होलां माने जाबायना जायाखै बेबाय बायदि गोरलैथारबा माने गनो नागिरा एसे ओ रानायखौ जोङो सिनायनांगौ आरो फिथोबखौ अब्लानिया जोङो बे गुदुं थायो नालाय बे गुदुं थिंजानिफ्राय जों गुदुंखौ गार खालामनानै एसे जांख्रिना होबानो बे एम्फौ लाथाया गबोयो माने
औ नंगौ नोंथां
खोनादोंना औ औ बेबायदिनो जोंनि एम्फौ लाथाखौ जों मोननो हायो आरो जों एम्फौ लाथानिफ्राय जोंहा गोबां राङारि मुलाम्फा दङ बे फिथोबखौ जोङो फाननानैहाय जोङो रां आरजिनो हायो आरो बे एम्फौखौबो जोङो फाननो हायो जोंथ' बेखौथ' जों जाखायो नालाय ओमफ्राय जों बेखौहाय बाजाराव लांनानै जोङो फानहैनो हायो फाननानै जों रां खामायनोबा रां आरजिनो हायो आरो बे फिथोबखौबो जोङो ओ किल' किल' बायदिहै किल' अजान बायदिहै जोङो फाननो हायो आरो बेखौ आरो जों गोदोनि समाव आबै आबौमोननि समावथ' बे लाथा एम्फौनि बे फिथोबजोंनो ओ खुन्दुं थुननानै बा इन्दि खुन्दुं होननानै बुङोना बे नानै जि दायोमोन जि दानानै गानोमोन जि दानानै जोमोमोन नाथाय दानि जुगावहाय दा जिहेथु जोंनि थासारि जोंनि आबहावा बेवहाय माने बेबायदिखौ जोङो जि दानायाव लागै बा खुन्दुं थुननायाव लागैखौ जोङो थांनायखौ नुनो मोनाखै दा नुनो मोननाया एसे खमसै आरो लाथा एम्फौ फिसिनायफोरखौबो जों एसे खम नुनो मोनो नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां दानिया गोदोनिफ्राय रुजुना ओ नायोबा बिराद खम जासै
खरम जालायाव आं गोदो माने बि फोरखौनो मावनानै माने बेफोरखौनो फिसिनानै न'खर बा जिउ खुङोमोन न'खर खुङोमोन नाथाय दानि जुगावहाय गोबां गोबां बेलेग बेलेग खामानि ओंखारबाय जोंनि बर' आइजोफोराबो न'आवनो बिदिनो सङै खुरै बा जि दानानै एम्फौ लाथा फिसिनानै न'आव था थालिया माने गोबां जब माने पार्सनेलि निजा प्रफेसनेल खामानि ओंखारबाय माने गोबां जब मावो प्राइभेटआवबाबो जेबाबो माने गोबां खामानि मावनो थांसै नालाय माने हौवा माहारिजोंनो समान समान सुबिदाखौ लायो नालाय बेनिखायनो एम्फौ लाथा फिसिनाय बा जि दानाय बायदिसिनाफोरखौ जों एसे खम नुनो मोनबाय आरो दानि जुगावहाय
नंगौ नोंथां
बिदिनो नोंथाङा ओ बिदिनो नोंथाङाबो एसे नोंथांनि फालनिफ्राय फोरमायनानै होदो
औ नोंथां आंबो गोदोफ्रायनो नुबोदों एम्फौ फिनायखौ दा जि नोंथाङा बुंलांबाय बेबायदिनो सिखिरिफ्राय मानै जो जोनखिरिनिफ्राय बेखौ बिदै दैहोनाय जायो। थिग बेबायदिनो दा ओ बुंनो थाङोबा जेनेबा गोदोहाय जि जोंनि आबै आबौमोन आबैमोनमोन। बा आइमोन बिसोरनि दिनाव दानि बायदि जौगाथायाखैमोन दा बिनि थाखाय बिसोरो न'आवनो थानाय नोंगौ नोंथां दा बिनि थाखायनो बिसोरो न'आव एम्फौखो लायोमोन फिसियोमोन। दा बेफोरजोंनो बिसोरो सम बारहोयोमोन आरोना नोंथां
बारहोयोमोन औ बारहोयोमोन नंगौ नंगौ बेबायदि दा जों जा बायदि खाबु मोनदों बेबायदि बिसोरनि समावहाय खाबु गैयामोन नालाय बेखायनो बिसोरो बेफोर बेखौनो मावनानै सम बारहोहरोमोन आरो बिसोर
औ नंगौ नोंथां आरो बे
बेखौनो आबाद होननानै मावोमोन आरो
नंगौ नोंथां आरो बुंनो थाङोबा गोदोथ' ओ फ्रायानो जेनेबा फिसिबामोन ओ ओरैनो हर नाय सोलायनाय जानाय बेफोरबायदिसो नुयोमोन ना नोंथां
दानि जुगाव नाथाय जोङो फिसिब्लाथाय फाननो हानाय जोंहा ओ हाथाय बा बाजारफोराव जोंहा खाबु दङ नाथाय गोदोनि दिनाव आबै आबौमोननि दिनाव माने सोलायलायोमोनसो आरोना औ बिसोरो फसलफोर बायदि सिना थिखाङोब्लाबो बिसोरो फाननायखौ नुनो मोनामोन माने मुवा बेसादफोरजोंसो बि
सोलायलायोमोन औ ओ ना दानि जुगाव गोदोनिफ्राय नायोबा ओ बहुद जौगाबोबाय नङा होमबा नोंथां दा नै रांबो खामायनो हायो दानि जुगाव एम्फौ लानानै ओ आं नुनो मोनदों औ जोंनि ओनसोल खाथि खालानि सुबुंफोरखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां आङो
औ उम
बो बिदि नंलिया फिसिनानै ओ गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय जिथुनोखि जोंनो रांनि गोनांथि नङा होमबा नोंथां बे रांखौबो दानिया एफुलायनो औ रांखौबो दानिया एम्फौ लानानैनो
औ औ औ औ औ नांगौ बिदिनोहाय ओ माबा बेनिफ्राय फिथोबनिफ्राय एसे खुन्दुं दिहुननाय बेबायदि खुन्दुं दिहुननायाबोथ' आवगोल आखाइजोंनो माने दै हुनोमोन आखाइजोंनो थावख्रि बुयोमोन नाथाय दानि जुगाव दानि टेक्न'ल'जिनि जुगावथ' मेचिन बायदिसिना आरि ओंखारसै मेसिनफोरजोंनो बानायनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय आगोलनि दिनाव आबै आबौमोननि दिनावहाय आखाइजोंनो लुयोमोन जायखौ बुङो थावख्रि लुनाय इन्दि थावख्रि लुनाय बेबायदिहायोमोन आरो औ बेबायदिहायमोन आरो नाथाय दानि समावहाय जों बेफोरखौ नुनाया एसे आंखाल बायदि जाबाय आरो नोंनो थांलिया औ
ओ गोबाङानो दानिया नैबेखौ ओ बिजनेस हिसाबै मावसै गुबुन औ गुबुन आयदा जे रै हमनानै ला दा मेसिनजों नुसै खुन्दुं
औ
इन्दिनि खुन्दुङाथ' गोबां दाम नङा होमबा नोंथां दा एम्फौ लानानै औ औ दा एम्फौखौ फिसिनानै एम्फौनिफ्रायबो रां आरजिसे आरजिनानै दानि जुगनि आइजोफ्रा बे जिथुनाखि एम्फौ थाग्रा फिथोब बे फिथोबजोंबो रां खामायनायखौ
औ रां खामायनायखौ नुनो मोनो औ जोबोर बेसेन गोसा गोसा जानांगौ बेबो किल'आवनो दाइनजौ बा से रोजाफ्राम खौ जोङो खोनायोमोन आरो बिदिब्लाथ' गोबां एम्फौ फिसियोब्ला गोबां फिथोब मोनोब्ला जोङो गोबां रां आरजिनो हायो रां आरो बेबो गोबाव सम नाङा एम्फौ फिसिनो जोंनो से दाननि गेजेरावनो जोंनि‌ एम्फौ एम्फौ निफ्राय जोब्बा एम्फौ लाथाखौ जोङो मोननो हायो से दानल'सो जोङो एसे खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो जोङो इन्दि बिलाइजोंल' नङा जोङो खारुन बिलाइफोरजोंबो जोङो फिसिनायखौ नुनो मोन्दों। खारुन बिलाइबो होयो नामा ओं खारुन बिलाइबो जाहोयो। बेबायदिनो बेबायदिनो जोंबो आरो बे एम्फौ लाथायाखौ जायोब्ला जोंनि देहानिबो बेनिफिट्स होननानै जों मिथियो माने जोंनि रोदा बेगें बायदिसिनाफोरा जोंनिया माने गोरा जायोनो आरो बिनि थाखायनो एम्फौ लाथाखौ जों बेेजे महर नालाय बे एम्फौवआ बेे बेजे बायदि नङा होनोमबा बेयो ओं बिनि थाखायनो जों एम्फौ लाथाखौ जानांगौनो। आंथ' ला थाखखौ जायोबा जोंनि देहानि थाखाय माने साबना हामना आरो माने बेबायदिहाय जोंनि बे हारा बेगेंफोरा माने एसे गोरा जायो आरो जे जेब्ला जोङो अब्लानिया जोंनि देहाखौ जोङो से जोथोनै लाखिनो हायो आरो बे एम्फौ लाथानि गेजेरजोंबो नाथाय जोङो दानिया एसे खम मोनजासै दाथ' जों फोर न'आव फिसिनानै जानो जानाया जानाया जाया नालाय। जोङो बायाब्लानो मोनजाया बेबायदि आरो ओ हाथाय बाजारफोरावबो एसेबां मानि जोङो ओंखारनायखौ बा फाननायखौ जोङो नुनो मोना खम आरो।
नंगौ नोंथां औ जोबोद खम जाबाय।
औ खम जाबोबाय।
औ सम जाबाय बागै मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोन
औ औ नोंथां औ गोजोनथों।